हेलौ औ नोंथां खोनादों। अह नोंथां नै ओरैनो दंला बायो औद। दंलाबायो होनदां नोंथां ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दङ।
अ होमबा नोंथां जाखांबाय होनबा नोंथां दसेनो। टाइमानो जायाखैमोनथां।
टाइमाथ' जोंहा बिदि टाइमावनो जायो माने दहैयनो जाबावदोंसो नोंथां जोंहा सारे आदथा। खासेयावनो जायो माने फुंनि ओंखामखौ।
होमबा नोंथाङा जाद गिबि गिबियाव जायो माने नोंथां।
औ माने फुङावहाय। ओंख्रिजों जाया नोंथां बाथोनजोंसो ओमफ्राय संख्रि साहाजों जानाय जायो आरो।
हाब नोंथा माने संख्रिया जाद माने नोंथाङा माने गोदोनि माबाखौनो फालिना दंमोन दाबो। माने गोदोसो आ खोनायोन एबा नुबोदोंमोन आरोना संखिज जाबोनायखौ। ओमबा नोंथाङा दासिमबो बेफोर-बेफोरबायदिजोंनो सोलिनो दङो ओमबा नोंथां।
औ सोलिनांगोन नोंथां माने। इदिनो दा सानजौफुफोरावसो माने बेदरजों होनोसैलाय आरो ने।
अ मोजाङानो होमबा नोंथां बेथ'। मोजांनि बाथ्रासो नङा होमबा नोंथां आरो फैसा थाखाबो एबा रां रुफाबो बासिगोन। होमबा नोंथाङाथ' जाखांबाय आरो होमबा नोंथांजों माने माने। नोंथाङा जेबो हाबा एबा खामानिफोर मावनानै एबा मावदों नामा नोंथां।
आंथ' जेबो हाबाफोर मावनाय जायाखै नोंथां नै दसे जिरायनानैसो दं। दं माने बोथोराबो गरम ना दंफां सिङावसो दसे बार जादों आरो नोंथां माने।
अ होमबा नोंथांजों मोनसे हबा बाथ्रानि सायावसो एबा टपिकनि सायावसो। सावरायनो जागोन नामा नोंथां।
ओम सावरायजागोन नोंथां मा टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङाबा आंजों।
अ नोंथा थपि औनोंथां थटपिकआनो गैनो जाबाय। जेनेबा गारि मथरनि बागै नोंथांनि एसे सावरायजागोन खोमा सानदोंमोन आरो नोंथां।
अ गारि मथरनि बागै औ सावरायजागोन नोंथां आं जोबोद मोजां टपिक बेथ'। गारि मथरनि बागै बिदिब्ला आं सावरायगोरना होनोसै नामा नोंथां।
औ औ नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो गारि मथरनि बागै। माने गोदो माबायदि अ माने गोद मााबायदिमोन आरो दा माबायदि जालांखो गारि मथर एबा हान्थिनाय आरो। हान्था मेला खालामनायफोराबो बिनि बागै आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ आं फोरमायग्रोनोसै ना बिदिब्ला नोंथां। औ जेनेब्ला औ।
जेनेबब्ला गारि मथर होनोब्लाथ' बिदिनो जेनेबा जों गोदोथ' एसेबां गैयाम। मोन नोंथां दानि जुगाव माने गोबां नुसै आरो बेफोरखौ। गारि मथरफोरा माने औ गोजा, गोथां, गुफुर। गोसोम बेफोर गाबनि थायो आरो माने गोबां रोखोमनि गारि मथर दङ। ग कारेन्टजों खारग्राफोरबो ओंखारनो हमजोबबाय माने दायो। दायो बुंनो थाङोब्ला गारि मथर फोरखौ मोजाङाव बाहायनो रोङोब्ला मोजां नाथाय जुदि गारिफोरखौ लानानै गारि मथर। फोर लानानै जेनेब्ला खायसे खायसे सुबुङा बिदिनो जेनेब्ला गारि मटरजों जेने गारि मथरखौ लानानै जेबा गारि मटरफोरजों जेनेबा गाज्रि गाज्रि खामानि मावो। बो थायो नालाय नङा होमबा नोंथां दायो। औ माने जों गारि मथरखौ लानो हायो ब्ला मोजाङानो आरो माने गारि मथरनि गेजेरजोंनो जोङो बुंनो थाङोब्ला जों। गुबुन दाबसे जायगायाव जों हान्थिलांनांगौबा एबा थांनांगौब्ला गोदो। गो गोदायथ' जेनेबा जों थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन आथिखालाव माने दा गारि मथर ओंखारनायजों जों माने गोजाननि जायगाखौबो माने थाबैनो नुहरनो हायो एबा नुहैनो हायो। बा जों गोजाननि जायगाखौ दसे समावनो थांब्रबला बायनो हायो आरो नोंथां
दायो आरो गारि मथरफ्रा जोंनि थाखाय गोबां हे फाजाब होयो गोबां गिदिर गिदिर गारि मथरफोर दङ' फिसानिफ्राय लानानै गिदिरसिम। माने जोंहा दा हमनानै ला जोंहा बास ओंखारबाय बास फोराबो माने जों गोजान गोजान खोनानै थांनांगौ जायो दायो ओरैजाय हमनानै दा जोंहा। ट्राक, दामफार जे सिबि बेफोर माने जोंनि थाखाय गोबां हे एबा मदद होयो होननानै आं सानो आरो मानो होनोब्ला जोंहा। दामफारफोरखौथ' जोङो बिब्दिनो गिदिर गिदिर दारिमिनफोरनिफ्राय एबा गिदिर गिदिर जेनेबा बिब्दिनो कम्पानिफोरनिफ्राय अन्थाइ बाला हा रोगाला बायनायाव बाहायो नङा होमबा माल माथ था रोगाला बायनायाव नङा होमबा नोंथां औ माने दा औ आरो ओरैजाय गुबुन फारस थिं बुंनो थाङोब्ला जोंहा जे सि बि दंबावो दा जे सि बि खौ माने जोङो हा जो जावखानाय हा लामाफोरखौ जों समान खालामनाय बिब्दिनो ओ ओ फुख्रि जावनाय बेफोराव माने जों जे सिबिखौ बाहायो नोंथां। दा जोंहा माने नोंथां
मा गाबदों नोंथां? दावराव माने खोनाफैदों थिं थिंनो खोमायाव नांफैदों।
एसे जिब-जुनारबो दं नालाय नोंथां बे एसे गाबदों आरो नोंथां।
अ माने आं बुं औ खोनादों नोंथां।
एबार बारा खोनायासै दा नोंथां।
औ औ खोनायासै एबार नोंथां खोनायासै माने आं बुंदों जे जि बिफोरजों माने जोंहा ओ फख्रि जावनायावबो जों जे सिबि नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां? जेरै जोंहा हाजो गुगानानै थानायफोरखौ लामाफोरावहाय माबा माबि हाल बिब्दिनो जमा जानायफोरखौ जेनेब्ला जों जे सि बिजों ओ जावखालाबायनो हायो। दायो आरो दा ओरै गुबुन फारसेथिं हमनो थांबावब्ला जोंहा ट्रेक्टर ट्रेक्टरबो ओंखारबाय दा ट्रेक्टरा जोंनि थाखाय माने गोबां मदद होसै आरो। जों गोदो-गोदाय थ' माने बिबदिनो सानसे सानसे गोदो गोदाय माने जोङो सानसे सानसे बिदिनो मोसौफोरजों हालेवनाय जायोमोन। दा माने जोङो ओ मोसौफ्राबो माने जोंना सानसे सानसे हालेवनायाव गोबां माने खस्थ' खालामफानांगौ जायोमोन जों सुबुं माहारि दा जोंहा माने ट्रेकटर ओंखारबाय जों माने ट्रेकटरै ए ओंखारनायाव जोंहा हालेएवनायाव माने गोरलै जाबाय नालाय दा जों बिदिनो गोबां बुरजा बुरजा बिघा हा खौबो माने जों ट्रेक्टरजों दसे समावनो माने जों एवनानै फोजोबनो हायो। ओमफ्राय बियो माने जोंनि आबाद मावनायनि थाखाय जोबोद माने मोनसे ओ थुलुंगा एबा मा होनो जोंखौ गोबां गिदिर मदद होफैदों होननानै आं सानो ट्रेक्टरा आरो होननानै नोंथां।
औ नंङौ नोंथां नंगौ
औ गुबुन फारसेथिं बुंनो थाङो थांबावब्ला गारि मथरफोरखौनो लानानै माने गोबां मानसिफ्रानो माने बिदिनो बेफार फालांगि खालामनानै जागासिनो सोरबाया बाइकफोर लानानै ना फानथिंनानै गामि गामि ना फानथिंनानै गावनि जिउखौ खुंनानै दङ आरो सोरबाया बिबदिनो गारि मथरजों मानसि फोर रोगानाय बेफोरखौबो लानानै जेनेब्ला फैसा रां रुफा खामायगासिनो दङ आरो ओरै गुबुन फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जेनेब्ला जों जोङो
गारि मथरफोरजों माने गोबां मानसिफोरानो
लानानै बिदिनो जेनेबा जानला मोनला खामानि मावो। जेरै हमनानै ला सोरबाया गारि मथर लानानै मानसिफोर किदनेप खालामनाय बेफोरखौबो खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ
औ आरो दायो। ओरै जाय गारि मथरफोरखौ लायोब्ला एबा मोजां बाहायोब्ला जोबोद मोजां आरो गाज्रि आव बाहायोब्ला सोरबा सोरबाथ जों दा नुनो मोनो जे गोबां माने गोसा एबा बिदाव सालायनानै बिब्दिनो बेलथायला बायनानै
औ
जेनेबा जों खहा जानायखौ नुयो आरो नोंथां। बिदिनो जेनेबा गारि मथर गोबां गोसा गोसा सालायसिगोन। बिबदिनो सोरजोंबा एक्सिडेन्ट जासिगोन अबावबा हाखरफोराव बेलथायलाबायनानै थानाय। फोरखौबो जों माने
औ नोंथां मा जाखौ माने हाख्राव बेलथाव हाखराव बेलथायलाब्रा थालाबाय आरोना नोंथां। हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां। नोंथांनि माथोखौ जाबथाय जेबो खोनायासै नोंथां औ नोंथां हेलौ
औ नोंथां खोनाबाय एबार
औ खोनाबाय नोंथांमोना हाखर नोंथां आंबो एसे फोरमायनानै होनोसै नङा होनबा माने नोंथांनि बाथ्राखौ बारा खोनायासै माबा आं एसे फोरमायनाय। नोंथां माने जों गोदो गोदाय माने गारि मथरफ्रा औ माने गोदो गोदाय माने गारि मथरफ बारांद्राय गैयामोन आरो नोंथां माने जोङो हान्था मेला खालामनायाव माने जोबोद प्रब्लेम जायोमोन आरोना नोंथां माने जोबोद माने बुंनो थाङोबा माने गुबुन जायगायाव थांनोब्ला माने जों बिर गोबाव सम लानायोमोन मानो होना गोदोनि समाव गारि मथर गैयैनि जाउनाव जेनेबा जों थाबैनानै थांनांग गोनां जायोन एबा जोङो हान्थिनानै थांनांगौ गोनांसै जेनेबा जों गारि मथर थाब्लाब बिराद खम मोन आरो नोंथां आरो जोंनि आखायाव याव एसेबां गारि मथर गाखोनो नोंथां आरोना आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला माने गोदोनि मसरनिा गोदोनि समनि गारि मथरफ्राव माने गरे गारिफोरनि गोबा गरे गारिफोरनिस जों होननानै बुंना मबा मोनथि मिथि मोनो नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोथां नंगौ।
औ माने जों माने गो दानि जुगनि बायदि बांद्राय माने गिदिर गिदिर गारिबो गैयामोन आरो नोंथां माने नोंथां माने
औ औ
माने दानि जुगनि गारिफ्रा थारो जों थावजोंसो खारो होनना जों मिथि बि मोनो एबा थांनिजोंसो खारो आरो माने गोदोनि गारिफोरा माने मोसौ गारि गराय गारि गारि माने बायदि रोखोमनि जिब जुनारफोरजोंसै जेनेबा बानायनाय थानायमोन आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ माने दानि जुगावसो माने जोबोद गिदिर गिदिर गारि ओंखारबाय माने जों अबेबा थांङोब्लाबो जों दसे समावनो एबा सम माने खम समावनो जों थांनो हायो आरो जों बुंबावनो हायो माखासे मान नुफेरै गारिफोरबोंबावो जों जेरै बुं माने हा सिंजोंबो खारग्रा एबा दै सिंजोंबो खारग्रा दं आरो गोजौजोंबो बिरग्रा दं माने जोङो साननो गोनांदि माने बेफोरबायाददि माने माने गोदो गोदाय माने गोदो गोदायनि साननो गोदो गोदायनि मानसि जाबानो जों साननो गोनांदि जेबा बेफोरबदि गारिबो ओंखारगोन होननानै माने बिसनि साननायफ्राव गैयामोन आरोना नोंथां। माने बिसोर माने बिदि सानाखैमोन आरो नोंथां बालाय जों जेरै गोजौजोंबो बिरग्रा एबा दै सिंजों एबा ट्रेनफोर बायदि ट्रेनफोरावथ' जेनेबा जों बुंनो हायो जों गोबां सुबुंफ्रानो जों गाखोनो हायो जेनेबा जों खमैब्लाबो बिदिनो सेेरोजासो मानसिफ्रा जों ट्रेनाव गाखोनो हायो होननाय जों जों मिथिनो हायो आरोोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां औ
औ नोंथां जोंना समाबोथ' जाबाय कलखौ एसेआवनो दोनथ'नोसै खोमा नोंथां
अ बिदिब्लालाय जासिगोन होनबा नोंथां आंबो नोंथांजों गारि मथरनि बागै रायज्लायनानै जोबोद जोबोद मोजां मोनदों नोंथां दायो माने जोंथ' बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा नालाय माने गारि मथरफोराबो गोबां रोखोमनि दं नालाय जों माने बेफोरखौ बुंनानै फोजोबनोथ' हाखानाय नङा नङा होमबा नोंथां औ दा नोंथाङा मा औ बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै होननायानो जासिगोन औ नं
औ नोंथां औ